औ औ खोनादों नोंथां
औ औ औ ओ अब्ला जों दायो बर'फोरनि ओ माइ आबाद मावनायनि सायाव सावरायलायनो नामा
औ सावरायजागोन नेे नोंथां
औ अब्ला नोंथाङा सिगांग्रो माइ आबाद मावनायनि सायाव एसे फोरमायलांग्रो दे मा रोखोमै माइ आबादखौ मावलांनाय जायो जागायजेननायनिफ्राय जेनेबा खोथिया फोननायनिफ्राय लानानै माइ मोननायसिम
माइ आबादखौ मावनोब्ला गिबियावनो जोङो खोथियाखौ खोथियाखौ फोनानै लाग्रोनांगौ जायो दा खोथियाखौ फोनायनि सिगां जोङो औ औ
औ
खोथियाखौ फोनायनि सिगां जोङो ओ माइलिखौ रेडि खालामनानै लानो गोनां जायो आरो दा माइलिया जाहैबाय बाय जोंना माइखौ दैयाव सोमनानै दोननांगौ जायो सानबा बा सप्तासेसो सोमनानै दोननाय जायो बेनिफ्राय
औ
फोथारखौ हेवनानै मोजांहाय हेवनानै फोमोनना लानांगौ बेनिफ्राय माइखौ माइ सोमना दोननायखौ बोखांनानै मोजांहाय दैफोरखौ सरदनो होनानै बेखौ फोथाराव फोनो फोनाय जायो आरो
औ
माइखौ गारनानै होनाय जायो बेनिफ्राय
बे सानबा बा सप्तानि गेजेराव माइआ खोथियाया एसे जौनायखौ जों नुनो मोनो बेनिफ्राय साननैसो बिदिनो गोजौ गोरा जानायालासे बेखौ ओ देरहोनो होनांगौ आरो बेनिफ्राय हाखौ मोजाङै हेवनानै ओ
हेल'
औ खोनादों नोंथां
औ औ
फोथारखौ मोजांहाय हेवनानै फोमोनना लानानै बेवहाय बे खोथिया फोना लानायखौ फुफिननानै आरो बेवहाय गायफिन हैैनाय जायो आरो
औ हेल'
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव माइ आबादखौ माबायदि मावनाय जायो
हागोन हागोन अ अ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो माइ गायनो थाखायथ' खोथियानि गोनांथि जाथारो गिबियावनो माइनि थाखाय खोथिया फोगोरना लानांगौ जायो खोथिया फोनो थाखाय जोंहा माइलि नांथारगौ जागोन माइलिखौ जों गिबियावनो माइ माइखौ जोङो बस्थायाव सोनानै दैयाव साननैसो सोमना दोनग्रोना लानाय जायो बेनि उनावहाय ओ बेनि उनावहाय माइखौ ओ सोमना दोननायनिफ्राय बोखांनानै दोनो ओ दै सरो थाखाय सर' होनाय जायो बिनि उनाव बहाबा जायगायाव लखबना दोननानै माबेबाफोर बिलाइफोरजों खोबबोनानै दोननाय जायो जा जाथे ओ गाजा बेरखाङो बेनि उनावहाय ओ जा जायगायाव खोथिया फोगोन बे जायगाखौ मोजाङै हाल एवनानै फोमोनना लानाय जायो। फोमोनना लाखांनायनि उनावहाय ओ खोथियाखौ ओ बे खोथिया खोथिया फोनो थाखाय जा माइ सोमदोंमोन ओ दुब्लियाव लांनानै ओ दुब्लि फोथाराव खोथिया थिलि खोथिया जा जा जागाखौ खोथिया थिलि बानायगोन बेयाव खोथियाखौ ओ फोनानै फोनाय जायो ओ बे खो थियाखौ ओ दानसेसो दानसे एबा ब्रैजि सानसोनि थाखाय फोनानै जेनबा खोथियाखौ फोजौनाय जायो। बिनि उनावहाय खोथियाखौ बिदिनो बयबो ज' लोगो नांनानै बा नखरनि बा सोरखौबा हाजिरा खामला लानायनि गेजेरजों खोथियाखौ फुनाय जायो जोंनियाव
औ
बेनि उनावहाय ओ जाहा जेनेब्ला नोंसा नखराव ओ जा जायगायाव माइ गायगोन बे जायगाखौ मोजाङै आथिखालावथ' ट्रेक्टरफोरनि गेजेरजों ओ हाल एवनानै फोमोनना लानाय जायो नङा ओमबा?
औ औ
आथिखालाव बारा ओ मा होनगोन मोसौजों हाल एवनाय बा नांगोलजों हाल एवनायखौ जों जों गामि ओनसोलफ्राव बारा नुबांलियानो
औ
गोबां खमायलांनो हमबाय बेनि थाखायनो आथिखालाव गोनोखोआरि मु गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय ट्रेक्टरफोरनि गेजेरजोंनो हाल एवनाय जायो। माइ गायनो था माइ गायजासिम ओ जोंनि ओनसोलावथ' फिनथामालागै ट्रेक्टरजों एवनायखौ नुनो मोननाय जायो बे जेब्ला दुब्लिया मोनगोन अब्ला जोंहा माइ माइ बा खोथिया फुनाय जा खोथियाखौ फुदों बेखौ जोंङो दुब्लि बारियाव बयबो जेनबा हाजिरा खामलानि गेजेरजों माइखौ गायनाय जायो नङा होमबा?
औ औ
माइ गायखांनानै माइ गायनायनि गेजेराव जोंहा मोनसे ओ माइ जेब्ला जोब था गायखांगोन अब्ला जोंहा जोंनि बर' समाजाव नांगोल जांख्रा जानाय नेमखान्थि दङ। नङ ओमबा नोंथां बेखौ ओ बयबो ओ जोबथा सानखालि माइ गायखांनायनि उनाव बयबो एसे रंजा बाजा बर'फ्राथ' ओरैनो एसे एनै जौ लोंनायजों लोगोसे बेदर आ खाय जानानै बे समाव रंजायो मोसायो इफोरबायदि खालामनाय आदब जों ना गोल जांख्रानि गेजेराव नुनो मोननाय जायो।
औ
बिनि उनावहाय ओ माइखौथ' जेनबा गायखांबाय बिनि उनावहाय गाहाय माइ गायनानै दोनब्लाल'थ' जाया बेहाय माइखौ ओ दैनिफ्राय लानानै हाग्रा बंग्रानिफ्राय लानानै जोथोन लानांगौ जायो नङा होमबा?
औ
औ बेयाव माइ माइखौथ' जोंहा दान मोनथाम मोनब्रैनि गेजेराव जों माइखौ मोननाय जायो। बिसिमहालागै जों माइखौ जोथोन लाबाय थानो गोनां जायो। बा दै दंना गैया बा हाग्रा जादों नामा? एम्फौ एम्फौ एनलाफ्रा माइखौ जादों नामा बेफोरखौ नायबाय थानांगौ जायो नंङा होमबा? ओ बेनि उनाव हाया जोंहा आरो माइनि गेजेरावनो माखासे जोंहा फोरबोबो फालिनाय जायो। जेरैबायदि मा होनगोन काति गासा आरो काति गासानि अनगायैबो आरो आग्लायनाय बेफोरबायदि फोरबोआ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव दङ ओरैनो काति गासायाव जोंहा माइआव दुब्लि बारियाव थांनानै जोंहा आलारि बाथि धुब धुना लगायनानै माबा लगायनाय जायो। बेफोरखौ लगायनायनि जाहोनानो जाहाथे ओ माइखौ जाहाथे एम्फौ एनलाफोरा जाया बे ओ आलारियाव जाहा ए एम्फौ एलाया बारसोमनानै थैना थैनानै माइखौ माइ इदि माइखौ जेनेबा गाज्रि खालामनायनि थाखाय फ्राय रैखा खालामो। बेफोरखौ फोथायनानै जों ओ काति फोरबोखौ फालिनाय जायो होननानै जों ओ जेनेबा सिगांनिफ्रायनो बा जोंनि आगोलनि आबै आबौ बा आइ आफामोननिफ्राय खोनानो मोनदो। बिनि उनावहाय ओ माइआ जेब्ला बिबार बारनानै फिथाइ थायनानै जेब्ला मोनगोन अब्ला बे खौ जोङो हानाय जायो नङा होमबा? हानानै न' फारसे लाबोनायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय जों आथिखालाव दिहुनजानाय। ओ गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय टेक्टर टेक्टरनि जोहैसो मारा होनाय जायो। बे रोखोमै जों मारा होनानै जों माइ माइनि महर मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ ओमफ्राय आथ नों नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ मा होनगोन? ओ गोनखोआरि आदबजों बाहायनाय टेक्टरफोरखौ माइ आ माइ गायनायाव बाहायनायखौ नुनो मोनसै ना?
औ नुनो मोनो नोंथां। जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो गोनोखोआरि आदबजों बानायनाय टेक्टरफोरजों
आथिखालाव बांसिनानो बेफोरजोंनो ओ। गायनाय बा नानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ अब्ला नोंथाङा ओ काति गासा फोरबोनि सोमोन्दै एसेसो मि थियोबा फोरमायनो हागोन नामा काति फोरबोखौ जों माबायदि फालियो?
औ उम काति गासा फोरबो होनबाथ' जोंना जेब्ला माइआ ओ बिबार बारनानै बिबार बारजेनो अब्ला ओ बे काति फोरबोखौ जों फालिनायखौ जों नुनो मोनो ओ जोंनि गेजेराव फालिनाय जायो।
औ
ओम बेवहाय ओ। माइफोरा जाहाथे मोजाङै जायो बा एम्फौ जाया बेफोरनि थाखाय जोङो फोथाराव आलारि बाथि लगायहैनाय जायो आरो।
औ-औ नंगौ नंगौ।
न'खराव फुजा एसे होनानै
औ औ न'खराव फुजा होयो।
औ-औ फिथाइ सामथाइ बा बिबार होनानै जोङो न'खराव फुजा होग्रोनानै बेनिफ्राय ओ थाइगिरनि ओ
कख्लायाव बे थाइगिर बिगुरावना औ औ औ
थाव
औ थाव जाथि जानाय थाव होननाय जायो औ
अ ओं
बिदिनो जोंहा माइ आबादखौ बे रोखोमैनो जों माइ औ माइनि माइ मोननाय महरसिम जों नुयो। लांनाय जायो आरोना बे रोखोमनि बे रोखोम ओ आबाद मावनायनि गेजेरजों जोबथायाव माइखौ मोनहैनाय जायो। अब्ला नोंथां जों बे रायल्लायनायखौ बेखिनियाव फोजोबथ'नोसै ना?
औ दे नोंथां।